हेलौ। खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ।
होमबा नोंथां ओ नोंथांजों मोनसे आरो गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन मोनसे आयदायावनो सावरायजाबाय थाया नालाय
औ औ औ नोंथां होमबा ओ दैनि सायावनो सावरायनोसै नामा नों थां दैया औ दैया जोंनि थाखाय माबायदि दि गोनां बा मायदि जोंनि दे देहानि थाखाय दैया मा मा? ओ मोजां। खालामो बेफोरनि सायाव औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ फोरमायजागोन नोंथां। दै होनबा‌ थ' जोंनि जिउआव एबा जोंनि जिउ गोनां जिउ जिउ गोनां सुबुं माहारिनायानो दैयानो गोनांथार आरो। मेन आरो दै गैयाबानो जेबो जाया। जिउआरि जिउआरि गोनांफोरनो दै नांखाथारगौ आरो दै गैयाबानो बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा आरो। दैयानो माने जोंनियावहाय जोंनि देहायावबो दैया नो माने इदिनो दैजोंसो जाखानाय नालाय दैयानो सेभेेनटि सेभेेनटि फाइभ पारसेन्टसो जोंनि देहायाव थाखायो नालाय दै गैयाबानो जेबो जाखाया जिउ गोनां जिउ गोनां फ्रानो जिउ गोनां जुनारफ्रानो जा जिउ गोनां इद दिनो दंफां लाइफाङानो जा जेबो थांना थाखानाय नङा दै गैयाबा। दैजोंसो जायो नालाय दैया जोंनि मोनसे गोनांथार एहेम मोनजायो आरो जिउआवहाय। दै गैयाबानो जेबो जेबो जाया। आरो जों इदिनो दैखौथ' जोङो फुख्रिफ्राव मोनो बिलोफ्राव मोनो इदिनो लैथोफ्राव मोनो आरो अ खा-अखा हादै गोजौनिफ्राय गोलैनाय गोलैनायानो होनसै गोलैनाय हिसाबै अखा हि साबैबो मोनो। आरो जों जों दैखौ लोंनोबा जोङो हाखरनिफ्राय मोनो। एबा हा सिंनिफ्रायनो मोनो होनजायो आरो दैखौ। हा सिंनिफ्राय हा जावनानैनो मोनो दै खौ हा खर जावनानै बिदिनो दंखलफोर बहायो नङाबा एदिनो मथरफोर बहायनानै जोङो दैखौ गोग्गो साफा बिदिनो सरनानै लोङो आरो लोंनाय जायो जि दै मोजांखौ लोङो आरो। जों दै गाज्रिखौ लोंबा थ जोंनि देहायावहाय दै जोंबो गोबां खहा जायो नालाय गो बां बेमार जायो दैजोंबो नोंथाङाबो मिथिखागौ औ दैजोंनो गोबां बे थोरिया सोमजियो गो बां बेमार सोमजियो दै ओंखायनो जोङो दैखौ गोग्गो दैखौ लोंनाय जायो आरो जों जोंनि देहाखौ सावस्रि खौ मोजाङै लाखिनो थाखाय। साफा गोग्गो दै लोंनाय जायो आ रो। जोङो इदिनो सरनानै ओं सोरनानै लोंनाय जायो आरो दैखौ आरो जिखिनि जों दैखौ मा मायाव बाहायो होनबा जोङो दै दैजोंनो सोब खामानिया जायो आरो। माने औ न' न' सिब न' साफा खालामनाय जि सुनाय थोरसि ल था सुनाय, मैगं थाइगं आव होनाय, दंफां लाइफां आव होनाय नों थाङाबो मिथिखागौ। बेफोरखौ औ औ बेफोर बे फ्राव होनाय जायो आरो जिखिनि दै गाज्रि बेफोरखौ दै गाज्रि माने एसे लोंजायि बेफोरखौ जोङो जि सुनायफोरावहाय बाहायो आरो। आरो दुगैनायफ्रावबो जों दै मोजांखौ दुगै दै जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय दुगैनायफ्रावबो दै मोजांखौ बाहायो। आरो लोंनाय फ्रावबो दै साफाखौ लोंनाय जायो आरो। जिखिनि बाहायजाथावि बेफोरखौ जोङो मैगंफ्राव होयो। दंफां लाइ फिफांफ्राव होयो। बिदिनो दैया जोंनिया लोंनाया जों सुबुं माहारिनिया बेलेग जिब जुनारनि लोंनाया बेलेग जायो आरो। जिब जुनारनिया एसे गोग्गो नङाबा बो लोंजायो बिसनिया। जोंनिया खिन्थु साफा खालाम गोग्गो फिल्टार सरनानै लोंनाय जायो आरो।
औ।
आरो नोंथाङा एसे फोरमायदो आरो। बजे दैजों जोंहा मा मा खहा जायो मा मा मुलाम्फा जायो एसे
औ औ औ औ दा ओ नोंथां बुंनाय बादिनो जोङो जिउ गोनां गासैबो जिब जुनारानो जा मानसियानो जा दंफां लाइफां गासैबो जिउ दङ नङा होमबा नोंथां औ गासैनोबो दैया गोनां। थार ओ बिदिनो जोंनि मानसिनि देहायाव दैया जोबोद गोनांथार मान मानो होनोब्ला दै ओ दै लो दै गोग्गो दै लोंनायनि जाहोनाव जोंनि देहायाव गोबां बेरामफ्रा हामो माने दैजोंबो। बां बेराम हामो आरो माने। दैलों आरो गाज्रि बुंनो थाङो ब्ला जों जुदि दैखौ खम लोङोबा जोंनि दे हाया बायदिसिना बेराम नु जानो हायो दैनि थाखायबो। औ बेफोरो जेरैबायदि स्टन जेरैबायदि देहानि स्किनफोरा गा ज्रि जालाङो। आरो जुदि दैखौ लों दैखौ सानफ्रोमबो गोग्गो दैखौ जों मोजाङै नांगौ बायदियै लोङा ब्ला ओ जोंनि देहानि थै बा जोंनि स्किन गासि बो मोजां जानो हमो आरो बिदिनो दै औ दैया जोबोद गोनांथार।
औ।
जों ओ दै लोङोब्ला जे जों जोंनि देहाखौबो थाजिम लाखि नो हायो। बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो दैयाव बायदिसिना बेक्टेरिया बा गाज्रि दैया मोजां गाज्रि दं। बिदिनो औ बिदिनो जों गोग्गो दै लोंनो थाखाय दै खौ हायोब्ला आरो हायोब्ला जों एसेब्ला बो गुदुं खालामनानै लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां। आरो औ। आरो जोंनि लोंनाय दै आरो जिब जुनारफोरनि थाखाय एसे आलदा। मानो होनब्ला बिसोरो जुनार फ्रा जोंनि दे हा आरो जिब जुनारनि देहा एसेबाबो आलदा बेनि खायनो बि सोरो माने औ बेलेग बेलेग जायो आरो बिसोर माने बारा गोग्गो नङाब्लाबो लोंजायो आरो दैखौ औ बिदिनो बिदिनो जोंनि ओ जोङो ओ माने दंफां लाइफांफ्राबो बिराद गोनांथार नङा होमब बा बिदिनो दै दै थाब्ला सो दंफां लाइफाङाबो थागोन आरो गुबुन जिब जुनार फोराबो गावजों गाव सोनारनाय नङा होमब्ला बिसोर जिब जुनारफ्रा थांना थाबासो जोंबो थाग गोन होनबा बिदिनो जिब जुनारफोरनो होनबा दंफां लाइफां गासैनोबो गोन दै दैया थाब्लासो गोन बेनिखायनो दैया गोनांथार आरो बयनि थाख
नंगौ औ नंगौ नोंथां आरो दंफां लाइफ फां थाबासो अखाफ्राबो समबादि हायो आरो अ
जेरै जोंनो दै नांगौ बिदिनो गावजों गाव सोनारलायनाय आरो गासै
औ औ नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो।
औ
आरो जोङो बांसिन संनाय खावनायफ्रावबोथ' जोंनिया दैजोंनो संनाय जायो औ दैजोंनो बाहायनाय जायो आरो बुंनो था थांब्लाथ' दैयानो जोंनिया मोनसे गोहो गोरा जानानै दं आरो जोंनि जिउआवहाय उम। मानो होनबा जोङो बे अरखौबो खोमोरनो हायो आरो जों दैजों‌। दैया दैया औ अर अरा दैखौ खोमोरनो हाया जानो हागौ
औ आरो औ औ आरो दैया जोंनि थाखाय गोबां गोबां मोनसे मोनसे गोनांथार माने दैनि थाखाय मोन जोङो गोबां मोनसे मुलाम गिदिर मुलाम्फा ज बेनो जाबाय मोब्लिबनि राहा औ दै औ दै मोब्लिबनि मोब्ब दिहुननाय जायो नालाय नों नोंथां नोंथांथ' मिथिखायो औ औ बेनि ओमफ्राय जोंहा मोनसे मुलाम्फा जादों जों मोब्लिब थानायखायसो जों बिदि जौगासारनो हादों एसेब्लाबो आरो मोब्लिबा दै थानाय खायसे जों मोब्लिबखौ दिहुननो हादों औ बेनिखायनो दैया मोनसे बेनि मुलाम्फा खालामदों आरो
औ आरो जोङो बै जानाय आदाराव जे बाहायो संख्रि बेखौबो जोङो बे दैनिफ्रायसो मोननाय जायो लैथो लैथ माफोरनिफ्राय औ आरो जोंनि जोंनि जोंनियावहाय बुंनाय मोनसे बाथ्रा दं आरो जि जि जायगायावहाय बिदिनो संख्रि आरो दैया गोबाब जा गोबां बिबांनि संख्रिबाथाय जोंना बे दैयाव दुगैबाथाय जों गोदोआ होननाय मोनसे राव दं आरो जोंनिया
औ औ
औ दैयावहाय दुगैबाबो नों गोजावनानै थागोन आरो गोदोआ
औ औ।
दैया जोंनि जोंनि जिउआव गोबां मुलामबा होयो नंङा होमबा नोंथां औ औ औ आरो खहा एसेब खहाबो खालामो।
औ।
औ जेरै जोंनिया बांद्राय बिब बांनि अखा हाबाद दाय बांद्राय बिबांनि नांगौ बिबांनिब दैम दै जाबाथायथ जोंनिया दैबाना जानानै औ इदिनो आबादफ्रा नसथ
खस्थ' जायो।
औ लामा दालांफोर खुरखा जायो उम्म लामाफ्रा बाय यो लामा दालांफ्रा आरो मैंगं था थाइगं आबादफ्रा गोबां नस्थ' जानानै बिदिनो खस्थ' जानाय जानांगौ गोनां जायो आरो। आरो जों दै गाज्रिखौ लोंबा थाय जोंनि देहाया बेमार जायो ज दैजोंनो जेरै जों जन्दिसफोर बेमार जायोना
बेराम जायो औ आरो औ दैजोंनो बिदि दै गाज्रि जमा जायोब्लाबो जेरै‌ थाम्फैफोर बा बायदिसि सिना बेक्टेरिया एम्फौ एनला जमा जायोना दै गाज्रियाव बिदिनो जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम खोख ख्लैयो आरो। दिनो दैया बुंनो थाङोब्ला खावसे मोजांबो आरो एसे एनै जों गाज्रिबो नुनो मोन
औ औ नोंगौ। थारैनो नोंथां बे थाम्फैफोरा लेट
औ थाम्फैफ्रा औ नाला औ नाला दंग' जाम्फै बेफोरनिफ्राय सोरजियो ना औ आरो एसे अखा हानायनि दैया बहाबा जाबोर दाखोर दालाफोराव ज' जाना थायोब्ला बेफोरावबोथ' बायदिसि ना गाज्रि सोमजियोना लेथ्रा बे
नंगौ औ थारैनो बेफोरजोंनो जों देहाया गाज्रि जायो आरो बेमार आजारफोर सोमजियो आरो बांसिनानो बुंनो थां थाङोबा गोबां मुलाम्फा दैया जोंनि थाखाय जोङो जेसेबां हागौ एसेब बिसेबां दै लोंनांगौ आरो
औ मोजाङै बाहायनो रोङोब्लानो दैया
औ औ सोब जोंनि जोंनि जिउ औ जोंनि जिउ खुंनाय सम जोंनि जिउ खुंनाय राहा होनबाथाय दैयानो आरो जोंनि जिउ खुंनायाव दैयानो गोनांथार मानो होनबा जों बेजोंनो दाव खौबो साब फा खालामनांगौ गोनां जायो
औ औ फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय उन्दुजासिम दैखौ नांथारगौ होनबा गोरोन्थि जानाय नङा आ
औ नंगौ नोंथां सिखारनिनिफ्राय उन्दु जासिम माव जोंनो दैया गोनां थार होनजायो औ औ
होनबा नोंथां बिथां जों जोंनि रायलायनाय आयदाखौ एसेयावनो दोन
औ औ औ दोनथ'जागोन नोंथां औ